औ
हेलौ
खोना हादोना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां
औ नोंथां। खोनाहादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ। दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय नोंथां खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ माने बर'फोरनि हाबायाव ओ हिन्जाव गोदानखौ देलायहोनो थाखाय। जों मा गहेना गानहोनानै ओ गानहोनाय जायो आरो मा मा गोनां जायो। देलायनायाव नोंथाङा बेनि बर'फोरनि देलायनाय हाबायाव देलायनाय बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोबोद मोजां सोंथि बे जोंनि मोनसे सावरायनाय गोनां ओ गोनांथार आयदा होननानै बुंनो हायो। जों गुबैयै ओ दोरोङारि बायदिब्ला हेनजाव गोदान देलायहोनो थाखाय जों गैयै दख'ना थावसिखौ बाहायनाय जायोमोन
नंगौ।
हेल' नोंथां‌।
औ औ खोनादों नोंथां। आं खोनागासिनो दङ'।
हेल'।
औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां औ औ औ माने आंना एसे प्रब्लेम जादोंमोन।
औ‌।
औ माने हिनजाव गोदानखौ जों आरो दोरोङारि ओ दोरोङारि बायदि गोदोनि जि हिनजाव गोदाननि देलायहनाय बेवहाय जों गुबैयै दं दखना थावसिनि बाथ्राखौ राय ग्रोनांगोन मानो होनोब्ला जों ओ गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ आब ओ गोदो गोदाय आजै आजौ मोननि समनि फ्रायनो जों खोनानो मोनबोदों जि ओ हिनजाव गोदानखौ ओ दख'ना थावसि सि गानहोयोमोन होननानै बेजों लोगोसेनो जों ओ बायदि रोखोमनि ओ देलायग्रा मुवा जेरै आसान खेरा बेबायदिनो खानाय फिथर खाथोबनाय बेफोरखौबो जों सावरायनांगोन
औ।
नोंथां ओ दख'ना थावसिया ओ गुबैयै ओ गोजा गाबनि जायो।
औ।
बेखौ ओ आंनि मोनथिनायाव ओ ओ खायसे खायसे ओ जायगायावहाय ओ आगर गोनांबो बानायनाय जायो। आरो खायसे जायगायावहाय बेखौ आगर गैयि खौ बुङो सालामाथा ओ बेबायदि गोजा गाबनि खौबो ओ गाननायखौ नुनो मोनो ओ बांसिन दख'ना थावसियाव आगर थायोब्लाबो ओ गुबैयै फिसा आगर बेखौनो नुनो मोनो। ओ बे दख'नाखौ ओ जोंनि गोदो ओ बर' आइजोफ्रानो ओ गावसोरनो बे खौ दानानै दिहुनोमोन। नाथाय आथिखालावहाय ओ बे दख'ना थावसिखौ जों हाथाय बाजाराव बायनानै गाननाय खौसो बांसिनै नुनो मोनो।
नंगौ।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो ओ आसाम फोरखौबो जों बायदि रोखोमनि आसान बेबायदि हिनजाव गोदानखौ गानहोनाय जायोमोन ओ बे आसानफोरनि मुंखौ आंहाबो एस सेबां गोसोआव गैला दा नोंथाङा गोसोआव दंब्ला बुंनो हागोन।
ओ ओरैनोथ' आसाना जों बे आसान सांखा बेखौनो गाहायै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। गोजा आरो गुफुर आरो माखासे आथिखालाव एसे आखाइखौ साबसिनै समाय होबावनो थाखाय ओ माखासे गहेना नङा होमबा सनाफोरजों लुनाय माखासे आसानावनो लुनाय बेफोरबायदिखौ गान्देर होनायखौ आं माब्लाबा माब्लाबा जोंनि बर'फोरनि हाबायाव गाननायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
दा फोरमायनो हाबावगोन नोंथां आरो मा मा गानो गाहायै हिनजाव गोदानखौ देलायहोनायाव गोनां जानाय बेफोरनि बागै।
औ नोंथां बेबायदिनो जोङो खानाय सिथर खाथुमनाय ओ खोथाखौबो लाबोनांगोन। ओ बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ गावखौ समायहोनो थाखाय ओ खानाय फिथरखौबो जों बायदि रोखोमै खाथुमनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै जोंनि बर'हा खानाय फिथर खाथुमनायनिबो बायदिसिना नाम दं ओ जेरै ओ मा मा होनगोन बेखौ ओ खानाय थाल ओ
बेखौ आं नामखौबो मोजाङै गोसोआव गैला बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। थारमाने गोबां मुं दं आरो नोंथां बेखौ माने मोनथि अब्लाबो माने गोसोआव फैयासै आरो।
औ नंगौ।
दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे खानाय फिथरनि
औ नों नोंथां आंबो बारा बे खानाय फिथरफोरनि मुंखौ आथिखालसिम मिथिनाय जाथ'आखै।
औ नोंथां। थिग बेबायदिनो जों हिन्जाव गोदानखौ ओ देलायहोनाय समावहाय बायदि रोखोमनि। गोदोनायाव गाननाय ओ लोफोर
औ नंगौ नंगौ।
बो मोननो हायो आथिखालावथ' जों ओ बेबायदि ओ। हारजों लोगोसे बा बायदि ओ माला गान होनायजों लोगोसे जों मंगल सत्रफोरखौबो। आथिखालाव जों हिन्जाव गोदानखौ गानहोनाय नुनो मोनसै बे। आथिखालाव सोलायनाय होननानै बुङोब्लाबो। बांद्राय बुंनाय जानाय नङा ओमफ्राय आथिखालनि गोहोम खग्लैनानै। जों गुबुन हारिनि गोहोम गोग्लैनानै बे मंगल सुत्रखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो आथिखालाव। जों बाहायनाय नुनो मोनसै आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां औ बेबायदिनो नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलथिंजै बा। खाथि खालाफ्रावहाय। बा हिन्जाव गोदानफोरखौ माबोरै मा मा गाननानै देलायहैयो बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो। बुंनो हागोन।
औ नोंथां थारैनो। दा आं माने आथिखालाव। गोदोनिखौ रायज्लायबाय थाला माने। गोदोनिखौ नोंथाङानो फोरमायखाबाय दा। आथिखालाव गोनां जानाय हिनजाव गोदानखौ। हाबायाव मोनसे हाबाया रंजानाय सान नङा होमबा अकेसन। दा बे सानाव माने गोदानखौ। साफायै देलायहोनाय जायो गुबुन दिननिख्रुइ साबसिनै जों देलायहोनाय। खौ नुनो मोनो।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ।
औ औ। दा बेबायदिनो जोंनि माखासे आथिखालनि हाबाफोराव। हिनजाव गोदानखौ जोबोद देलायना देलायहोनानै समायना। रमायना खालामो। जेरै हाबानि समाव दा दान्दिसे। मा खालामो दख'ना थावसिखौनो जानो बेनि उनाव। जोङो हाबा जोबखांबाथाय आलासिफोरखौ जेब्ला। रिसिपसन खालामगोन बै समाव। हिन्जाव गोदानाबो गाननाय द्रेसखौ सोलायो। दखना मोजां गानो आजिखालि ओ मा होनो मा दखनानो बेफोरो मोजां मोजां दाम गोसानि हाबानि माखासे दखना मोनो बेफोरबायदि दखनाखौ गानो दा देलायनाय होनोबा दखनाया थाखाबाय मोजां ब्लाउस थाबाय। आरो जोमनो थाखाय मोजां साद्रिनांगोन। दा गाहायै हाबायाव बाहायथारनायखौ र आं एसे गोसोखांनि नङा हबा ओ हाबायाव ओ जोंहा बैयो अरुना नङा होमबा खर सायाव खोबग्रा गोजासि बे बेखौ मा होनो अरुना होनना मा होनो आं
औ आंनि मोनथिनायाव बेखौनो होनो नामा माने जोंनिथ बेबायदि बर गुबै ओ
ओ ओ ओओरैनोथ सोदोबा जोंनि नङाबायदि मोनदों आङो दा समाव ररुुन होनोबा औ थेवब्लाबो बेखौ लायो गोजानो खरआव खोबनानै लायो जेब्ला सिन्दुर खुनो बेखौ खोबनानै होनाय जायो आरो मोदोमाव सायाव ओ गुफुरसि हौवा गोदानबो हिनजाव गोदाननिबो खाख्लुम हौवा गोदानखौ गोदोनायाव लायो हिनजाव गोदानखौ खख्लुमनायखौ जों नुनो मोनो बेसोर ओ सि खौ ओ सानैनि गेजेराव गान्थि खानानै होनाय जायो जेब्ला न'खरनि गाहाय गारजेन बेसोरो गान्थि खानानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बे मोनसे बेबो मोनसे देलायनायाव ओ बाहायजानाय मोनसे सि बेजों लोगोसे जों मोननो हायो ओ खोमायाव गानो स'ना आरो गोद-गोदोनानिखौ नोंथाङानो बुंखाबाय गोदोनायावबो गानो। दा मोखाङावबो माखासे साबसिनै समाय होबावनो थाखाय जोङो मेखाब इंराजियाव मेकआप होनो दा बेखौ जोङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोबा बेजों माखासे महरनि ओ जा समायना बे साबसिनै बेरखाङो दा बेखौनो आथि खालाव गोबां जोंनि बर'फोरनि हाबायावबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो मोजांसिनबो नु दों हिनजाव गोदाननि महरखौ आरो जों मेगनाव बाहायनाय नुयो आइलेना आरो मसुग-मुसुगुराव आरो आइब्र' आइब्र'खौबो सिथाबो खायफा खायफा।
नौ नोंथां।
औ आरो खानायफोरावबो गोबां माने बिबार थुनानै लायो बेजोंबो जों हिन्जाव गोदाननि देलायनायखौ साबसिन नुयो आरो खानायखौबो जोङो ओ मा होनो हारलि ना खारलि खारलि खालामनायफोरखौबो जों ओ नुनो मोनो जेराव बेहाय फ्रन साइडआव जों गोदो उन्दैयाव खोनादोंमोन बाब्रि बाब्रि होननाय। दा बे फ्रन साइदआव बेफोरबायदि खारलि बानायनानै देलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंगौ दा हिन्जाव गोदाननो जोङो आइथिङाव आसो आखाइ आखाइनि आसुगुराव फोननो थाखाय माखासे नपालिस फोर बाहायनाय नुनो मोनो। नंगौ ना औ। औ बेफोरबायदि समा जोंहाबो जानो दा बेफोरबायदिखौनो माने जोंनो मास बि हिनजाव गोदाननो माने गोनांथार जानानै फैयो। दा आंनि मिथिनायाव जा नुदों बेखौनो आं फोरमायबाय नोंदों आरो माबाफोर थाबावनो हागौ नोंथाङा बेफोरखौ गोसोखांनो हादोंबा बे सुंद' समनि गेजेराव मोननैसो फोरमायबावनो हागोन।
ओ नोंथां ओरैनोथ' जोंनिया ओ समा जानानै फैबायमोन।
औ औ।
ओम ओं ओ दिनै ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां उनफ्रावहाय मोजां सम लानानै बे आयदानि सायावनो फिन सावरायफिनगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय औ नोंथांनिसिम। बे खम समनि गेजेराव नोंथाङा औ नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
दे नोंथांसि बो